हेलौ हेलौ औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादों ना? औ माबोरै दं नोंथाङा
औ मोजाङैनो नों हो नोंथांनालाय?
औ गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां। दंथयो नोंथां बिदिब्ला आं नोंखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेरायनायनि सायाव सुंदयै सावरायलायनो होननानैसो हरदोंमोन नोंथां नों नोंथाङा आंनो सम हागोनना नोंथां
औ हागोन दे बुंलाय
औ जोंनाथ बेरायनाय होनोब्ला बिदिनो ननि बायजोआव ओ ओंखारलांनाय बेफोरखौनो बुजियो बेरायनाया गोबां रोखोमनि दं जेरै जोंना ओ फरायसालिनिफ्राय बेरायनाय एबा दावबायनाय गाव हारसिङै दावबायनाय आरो सोरबा सोरबाया फेसबुक बायदि मिद दियायाव ओ गावजों लोगोसे ओ मिथिंगायारि बायदि ओ नुथाइफोरखौ गुबुननोबो नुहोनानै गोजोन होनाय बेफोरबायदि जोंना गोब बां दावबायनाय दं। बेफोर औ ओ बिदिनो जोंना दावबायनाय होनोब्ला जोङो दा ओ बांसिन सुबुङानो दावबायनायखौ मोजां मोनो। मानो होननानै बुंब्ला जोंना दावबायनो थाङोब्ला ओ मोनथियि बाथ्राफोरफोरखौ थिनो मोनो रोङि खामानिफोरखौ जोंना रोंनानै फै फैयो आरो नुफेरि बेसादफोरखौ जोङो नुनानै फैयो बेनि थाखायनो जोङो गोबां सुबुङानो दावबायनायखौ ओ मोजां मोनो ओं
औ औ
दावबायनायनि सोमोन्दै एतसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोनना नोंथां
औ दावबायनाय होनोब्लाथ बिदिनोसै नों नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो जों जिहेथु दावबायनो थांनायाव जों नुफेरै जेनेबा जिरादफोरखौ नुयो मिथिंगानि समायना महर बिदिनो जों हाजो गफा फ्राव बेरायनो थाङो खायसे दै बाज्रुम नायनो थाङो नङा होनब्ला ओ जिहेथु जोंनि गामि गफा फोराव बेफोरबायदि निजोरा बोहैनाय बा ओ दै जिहेथु मा होनो बेखौ दै बाज्रुम बेफोरबायदि जोंनि गामि गैया नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
थाखाय जों हाजो बायदि जायगायाव बा अबेबा गोजान जायगायाव जोंनि हालामनि गुबुन हालामाव जेनेबा बेफोर बायदियावहााय जों नायनो माने गोसोनि नायनो हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बेरायहैयो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां
अ बिदिनो गोजोननाय लायो जों जिहेथु मिथिंगानि समायना महरखौ नायनो जोंहा हांखुर जाना थायो गोसोआ
औ
ओ बेनिफ्राय जोंहा बेरायनाय होनोब्ला बिदिनो गावनि ओ मा होनगोन बेखौ हादोरनि अनगायै गुबुन हादोरावबो बिदिनो दावबायनो थाङो नङा होन ब्ला ओ जायखौ जों अ जेराव हाय जो जोंनि हादराव ओ समायना बांद्राय समायना जायगा गैयाब्लाबो माने गुबुन हादोरफ्राव ओ जोंनि हादोरनिसाय माने समायनासिन जायगाफोर नुनो मोनो। जायनि थाखाय जों गुबुन हादोरावबो दावबायो एनै जायो आरो। थारै नोङो औ।
बिदिनो जोंना दावबायनानै ओ गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो जेरैहाय जोङो नै जोंनि खाथिसिननि गुबुन हादर हादोर ओ भुटान हादोरफोराव जोंना बेरायनो थांबोलाबो जोङो बिसोरनिफ्राय मिथिना मोनना मोनबोयोदि जेन ओ बे हादोराव जोंना सुबुं अनजिमायाबो जोबबोर खम बेनिफ्राय जोंहा बे बेनि जाहोनावनो जोंहा बे हादोराव जोंना गारि मथर, बायदिसिना दारिमिन बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ जोङो गोबांखौ नुनो मोना। माने गोबां खम जोंनि रुजुनायाव औ बेनि बिनि थाखायनो बिसोरनि जेनेबा जायगा, बिसोरनि नखरफोरखौबो बिसोरो गोबां साफायै लाखिनो हायो। साब सिखोनै लाखिनो हायो जेरै जोङो जोंनि जोंनि आसाम रायजोखौनो नायोब्ला जोंनि आसाम रायजोआ बिसोरनि रुजुनायाव जोबोर गाज्रि। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ बे जोंनिया बे आसाम रायजोआव ओ सोरनिबा गय जानाय जोमोदै सोरनिबा बायदिसिना गाज्रि गालाफोरखौ जोङो लामा बेफोरबायदियावनो गारना दोननायखौ जोङो औ दाखोर दालाखौ लामा बायदिसिनायाव गारना दोननायखौ जोङो नुयो नाथाय जोङो बे हादोराव दाव बायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि जाबोर जोथोर एबा सोरनिबा मबा गाज्रि जानाय बेफोर बेफोरबायदि बुस्थु जोङो मुवाफोर बे खौ जोङो लामा बायदिसिनायाव गारना दोननायखौ मोना आरो ओ नोंथाङा बे ओ जोंनि रायजोनिफ्राय थांनानै बे ओ हादोराव जोङो जानला मेनला ओ मुवा बेसादफोरखौ ओ गारहैनो मोना जेनेबा जोंना बे जानला मोनला गारहैबा जोंना जु रिमाना होनांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जों बे हा दोनि जों बे गियानखौनो आरजिना लाबोन हायोदि जेनेबा ओ जोंनाबो सुबुंफोरा गावनि ओ जाबोर जोथोर एबा गाज्रि बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ सेराव-मेराव गाराबालासिनो जोङो मोनसे दाबसे जायगायावनो जों ज' खालामामनानै बेखौ ओ जोङो मोजाङै आ मिथिंगाजों लोगोसे आबहावाखौबो मोजाङै लाखिनो हागोन बेखौ जोङो जोंजों लोगोसे आरो गामिनि गोबां सुबुंखौनो जोङो फोरोंफैनो हायो
औ औ नंगौ।
नोंथाङा ओ बांसिन मोजां मोननाय बेरायनानै मोजां मोजां मोननाय जायगाफोरनि मुंफोरखौ एसे मखनानै आरो मानो मोजां मोनो बेखौ एसे सुंदयै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां।
औ आ जायगा होनोब्लाथ बिदि बांद्राय माने आसामनि बाहेराव बेरायनो मोनहैयाखै। आ जेरावहाय जों शिलं बायदिखौनो बुंजायो। ओ बेवहाय माने ओ सा सिखोन आरो गारि मथरनि माने भिर गैया। जिहेथु ओ। लामा दथाफोराव माने दाखोर दाला गारनाय बा मैगं ओ मा होनो बेखौ ओ हाथाय बाजार फोराव मैगं थाइगं सेवनाय। बेफोरखौ गारनाय माने। साब सिखुन माने मा होनगोन बेखौ मैलाखौ नुनो मोना आरो बेफोरबायदि जायगायावहा जोंनि। ओ जेनेबा आसामावहा जों ओ‌ हाथाय बाजारफोराव मैगं थाइगं सेवनायफोरखौ दाबसे जायगायाव जमा। गारनानै बेनि मा होनो मोनामनाया बांद्राय मा होनो गोसारनायखौ जों नुनो मोनो जिहेथु जों बेफोर शिलं बायदि जायगायावहा जों बेफोरखौ नुनो मोना आरो लोगोसे नोंथाङा बुंदों भुटान भुटान राज्योआवबो बिदिनो साब सिखोनखौ माने बिसोरो ओ मा होनगोन मेेनटेन खालामो आरो। बांसिन जायगाखौनो माने रो‌ साफ सिखोन खालामो ओ जोंनि। गामि गफाफोरावथ बुंनो नो नाङा जेनेबा मैला गारनाया। जोंनिया माने साब सिखोन नङा आरो जाय जेरै हायो बिदि गारो औ। जायनि जाहोनाव बेराम आजार लोगोसे थाम्फै बायदिसिना एम्फौ एनला बेफोरो बांसिन माने ओ जोनोम मोन मोनो आरो जोंनि ओ गामि गफाफोराव‌ बिदिनो आरो दै दै थांनाय लामा जिहेथु ओ अखा हादैनि दैफोरा जोंना न'नि साखाथियावनो थायो नङा होनब्ला? जेरावहाय औ गोजान जायगायाव ओ बोहैलांगारनाय बा स्र'नो सुस्रालांनाय बेफोरबायदि राहा लामा गैया। जायनि जाहोनाव जोंहा थाम्फैनि ओ बिबाङा बांसिन जायो। जेराव ओ बेराम आजार औ बेराम आजार सन्देरनाय बा बेराम आजार जानायनि सुबिदाया बांसिन आरो जोंनियाव।
औ नोंथां औ बेजों लोगोसे जोंना बेरायनाया गावनि गोसोनि ओ गाज्रि साननाय एबा गावनि गोसोआव ओ फैनाय दुखुखौ जोंहा ओ गोजान जा होनो हायो जेरैहाय जोङो ओ हारसिं थायोब्ला एब बा न' सिङाव हारसिं न' सिङाव थाबाय थायोब्ला जोंहा गोबां गियानखौबो मिथिनो मोना बेनिखायनो जोंना बेरायनाया गोनां थिथार होननानै जों सानना लानो हायो ओ जेनो औ जोंहा गोसोआव थानाय दुखुफोरखौ खारहोनो थाखाय माबेबा मोनसे ओ मिथिंगा मिथिजो मिथिंगाजों दाजानाय समायना महर जेरैहाय जोंना खाथिसिनाव थानाय सुकि दारागावफोराव लोगोफोरजों थांनानै खारहोनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बे जायगानिख्रुइ बे सुकि बायदिसिना जायगाया मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय हाजो हाला दैमा दैसा दाउसिन दाउलाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो लोगोफोरजों बेनि गोथ ओ बायदिसि ना खोथाखौनो जों सा आव रायनानै गावनि गोसोनि साननायखौ एबा ओ गावनि गोसोआव जा दुखु दं बेफोरखौ ओ नारगारनो हायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। गाव हारसिं थायोब्लाथ जोंहा दुखु दुखुआ बांसिन जायो साननाय हनाया बांसिन जायो नङा होन ब्ला अ हारसिं थानाय लोगो लोगो जोंना गोबां खोथा माने खर'आव सानखांनाय फैयो आरो जेरावहाय जों सासे गो बा सानै लोगो बिदि थाफाब्ला माने गावनि साननायखौ गारना जों जोंनि ओ लोगोनि गेजेराव माने गुबुन मोनसे खोथा दिहुननानै बा रायज्लायो नङा होनब्ला जेरावहा जोंनि दुखु दाहाखौ माने बावगारलाङो आरो दसे समनि थाखायब्ला बो ओ बेबायदिनो बेरायनाय समावबो बुंजागोन ओ जों मिथिंगानि समायना महरखौनो नायनानै जों गोजोनाय लायो नङा होमबा? ओ जेरावहाय लोगोफोरजों ओ दै दैमा बा दैसा फोराव दुगैनाय बा गेलेनाय बेफोरखौ बेफोराव जों मुखुब जाना थायोब्ला ओ जोंहा माने मिथिंगानि समायना महरावनो माने गोमोहाबना थायो आरो जेरावहा जोंनि गोसोनि दुखु दाहा बे फोरखौ जों दसेनि थाखायब्लाबो माने बावगारनो हायो आरो ओम बेनो जाहैबाय मि थिंगानि ओ मा होनगोन बेखौ गोमोथाव आरो गोमोथाव मोनसे गोसो बोनो हानाय जिहेथु मिथिंगानि महरा बेखिनियानो
औ जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां। दिनैनि सावरायनायखौ बेखि खिनियाव दोन
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय मोनबाय।
औ औ साबायखर